हेलौ नोंथां।
नोंथाङा खोनादों ना?
हेल' नोंथां।
हेल' नोंथां।
औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ दिनै आंङो नोंथांजों दोरोंफोरनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन। नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां दोरों बुंङोब्ला बेयो मोनसे गोनांथार आयदा। जेराव बेयो जोंनि राव हारिमु जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय देंखो फोरबो आसार खान्थि आरो जारिमिनफोरखौ दिन्थियो। मोनफ्रोम हारि एबा समाजा गावबा गावनि दोरोंफोर थायो।
औ नंगौ नोंथां।
आं जोंनि बर' धोरोमफोरनि फारसे जोबोद गोग्गानाय मोनो नोंथां।
अ जोबोद मोजां दे नोंथां। बिदिब्ला नोंथाङा जोंनि बर' हारिमु एबा दोरोंफोरनि बागै फंनैसो खोथा सावरायनो हागोन ना मा नोंथां?
औ हागोन नोंथां। जों बर' सुबुंफोरा सा सानजा भारतनिनो गोजामसिन समाज बुंनो हायो। बर'फोरा गाहायै आसामनिनो थागिबि। जोंनि हारिमुवा गोदोनि आबै आबौ समनिफ्रायनो सोलिबोनाय आरो दिनैसिम सोलिबोगासिनो दङ जों जोंनि देरसिनफोरखौ मान होयो। मिथिंगाखौ अनसायो। आरो हारिमुखौ खौसेयै रंजायो। जों जोंनि बर' राव आरो हारिमुवारि आसार खान्थिखौ थिनानै दोननांगौ।
औ नंगौ नोंथां।
जोंनि हारिमुनि गाननाय जोमनायफोरा थारैनो जोबोद समायना नोंथां।
औ नोंथां थारैनो।
आइजोफोरा दख'ना जोमग्रा आरो आर'नाइ गानो। हौवाफोरा गामसा आरो आर'नाइ गानो बेफोर गाननाय जोमनायफोरा गुबुन गुबुन गाबनि जायो आरो बेफोर बेखौ हाबा हुखा फोरबोफोरनि समाव आरो हारिमुवारि हाबाफारिफोराव गानो एबा बाहायो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
बैफोर गाननाय जोमनायफोरखौ जोंनि आबै आबौमोना गावसोरनो दानानै गानोमोन
औ नंगौ नोंथां थारैनो गोदोनि सुबुंफोरा मावनाय दांनायाव जोबोद आखा फाखामारमोन
औ नोंथां दानि समावसो जों बावगारलांनो हमबाय
औ नोंथां
नाथाय दासिमबो गोबां न'खरफोरानो सि दानाय हाबा हुखाखौ बावनानै थाङाखै एबा दासिमबो जों न'आवनो सि दानानै गाननायखौ नुनो मोनगोन।
औ नंगौ नोंथां
जोंनि बर'फोरनि जानाय लोंनायाबो गोग्गो आरो सरासनस्रा जों ओंखाम ना अमा बेदर, दाउ बेदर, फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगं, औवा मेवाइ आरो जायगानि माखासे गुन गोनां मुलि लाइफां एबा रोदाफोरखौ जायो गोबां दोरोङारि जानाय लोंनायफोरखौ बांसिनै हाबा हुखा एबा फोरबोफोरनि समाव संनाय जायो नोंथां जोंनि जानाय- लोंनाया गोगो आरो बेनि थावनाया रावनिजोंबो गोरोबा
ओ नंगौ नोंथां थारैनो
जोंनि बर'नि गेजेराव आंनि मोजांसिन मोननाय फोरबोआनो जादों बैसागु
अ नंगौना नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा बैसागुनि सोमोन्दै फंनैसो फोरमायना होनो हाबावगोन नामा
औ हागोन नोंथां बैसागुआनो जादों जों बर'फोरनि गाहाय फोरबो बे फोरबोखौ बोसोर गोदाननि समाव आरो जेब्ला उदां बोथोर सफैयो अब्ला फालिनाय जायो बैसागु फोरबोनि समाव बर'फोरा मेथाइ रोजाबो। खौसेयै मोसायो रंजायो दोरोंङारि गाननाय जोमनायफोरखौ गानो। आरो जाथि खुरमाफोरनि न'खराव बेरायहैयो दोरोङारि दामजुफोर जेरै खाम सिफुं जथा गंगोना सेरजा बायदि बायदि रोखोम रोखोमनि दामग्रा आगुफोरखौ दामनानै रंजायो।
औ नोंगौ नोंथां
जों बर'नि मोसानायाबो जोबोद बोलो गोनां आरो रंजाखांनाय खौ दिन्थिसारो
औ नंगौ नोंथां थारैनो जोंनि हारिया हारिमुनि फारसे जोबोद धोनि आरो जोंनि गाननाय जोमनाय गेलेनाय दामनाय देनाय आरो मोसानाय मुसुरनाय रावनिजोंबो गोरोबा
औ नंगौ नोंथां थारैनो नंगौ
बेनिखायनो आंबो जोंनि बर' हारिमुखौ लानानै गावखौनो जोबोद गोग्गानाय मोनो
औ नोंथां थारैनो आंबो जोंनि बर' हारिमुखौ जोबोद मोजां मोनो नोंथाङा आंनि फोरमायनायखौ खोनासंनायनि थाखाय साबायखर
औ नोंथां आंबो नोंथांनिफ्राय खोनानो एबा मिथिनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों नोंथां
अह' नंगौना नोंथां थारैनो आंहा जोंनि बर' हारिमुनि फारसे मोजां मोननाय दङ'ब्लाबो आंहा दासिमबो गुवारै बेनि फारसे गियान गैजोबा नोंथां बिनिखायनो जोंनि हारिमुनि फारसे आंहा गोबां सोलोंसो सोलोंनांगौ आरो मिथिनो गोनां खोथा दंबावो।।
औ नोंथां नोंथाङा हारिमुनि फारसे सोलोंनो गोसो दङब्ला माखासे हारिमुनि बागै लिरजानाय बिजाबफोर फरायनानै सोलोंनो हागोन आरो जोंनि आइ आफा आबै आबौ एबा देरसिनफोरनिफ्राय सोंनानै सोलोंनानै लानो हागोन एबा मिथिना लानो हागोन।
औ जागोन दे नोंथां
औ दे बिदिब्ला नोंथां समाबो जाबाय जोंनि सावरायलायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबदिनि नामा नोंथां
औ जायो नोंथां। आरो उनाव बेफो-बेफोरबायदिनो जों सावरायबावगोन।
औ नोंथां।